हो
खोनादोना
हेलौ
हेलौ
खो औ हेलौ खोना दोना नोंथां?
हेल'
हेलौ ओ खोनाबाय? औ
आं नोंथांखौ दिनै बे बर' हारिनि फोरबो मोनसे औ
पन खालामनायनि जाहोनखौ फोरमाय ग्रोदो नामा।
औ औ नोंथां। दा आं नोंथांखौ फन खालाम गाहाय जाहोनानो जादों। जा जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो बैसागो बिनि सोमोन्दैसो दा बे फोरबोखौ नोंथांमोनिथिं माबोरै खुंनाय जायो? खुंनाय जायो। बिखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बैसागु फोरबो मान आथ' जोंनि बर'नि आमायथुख्ल' फोरबो नङा होमबा? माने जोंनि बर'नि सुबुंफोरा रावबो जे बे फोरबोखौ फालिया बा मिथिया होननानै बुङोब्ला बे माने एकदमबारे जौसे गोरोन्थि जागोन। मानो होमबा जों साब फ्रोमबो बर' सुबुङा बे फोरबोनि सोमोन्दै मिन्थियो। बे फोरबोआ गुबैयै आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नङा
नोंगौ नों
माने जोङो जेब्ला बैसाग दान जायो अब्ला माने जोंनि सेला माने मिथिंगाया महर सोलायो माने अखा हायो आरोना नोंथां। अखा हास्रोनायजों बारदैसिख्ला फैनानै अखा हास्रोनायजों मिथिंगानि बै मेसें
औ
समावहाय बिलाय सोरिनाय बैफोर बिफांफोराव माने गोदानै बिलाइ रज'यो आरो। बे गोदान बिलाइ रज'नायजों लोगोसे जों बयबो हमदांनो हायो जे माने बैसाग बोथोर फैबा बैसाग दान फैबाय
औ नंगौ औ। हेल हेल'
नोंथाङा
औ औ हेल' हेल'
हेल' हा?
औ नोंथां एसे एसे औ औ
अखा हासिगोन जोंहा माइ गायनो मोनसिगोन होननानै माने बयबो बेबो गोसोआव मोनसे माने मिथियो आरो जे जोंहा माइ गायनायनि सम फैबाय। अखा हासिगोन जों आबाद मावनो मोनसिगोन होननानै बयनिबो गोसोआव रंजाखाङो आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै माइ गायनायनि सिगां बैसाग दानखालि माने बैसागु फोरबोखौ फालियो आरो बिनि सानसे सिगां जोंहा नाथाय मोसौनि फोरबोखौ फालिग्रोयो मानो होनबा गुबैयै जोंहा मोसौनि बैसागोखौ फालिग्रोनाया बिनि थाखाय जायो जोङो गोदोनि दिनावहाय ट्रेक्टर गैयामोन पावार टेलार गैयामोन मोसौ जोंनो जोङो बयबो हालोव हालोवोमोन आरो माने मोसौ हालुवा गैयाब्लानो बेहा हाल गैया। होननानै बुंनांगोन माजों हालेवनो बियो बेनिखायनो मोसौआसो जोंनि गाहाय नालाय बेनिखायनो जों मोसौ मोसौ हालुवा बा मोसौ गाइ गासैखौबो माने न'निफ्राय फुङावहाय दैमायाव होनानै लांनानै थुखैनानै लाबोनानै माने मोसौनि फोरबोखौ फालिनाय नियम खान्थि दंबावो बिदिनो मोसौनो लाउ फान्थाव जाहोनाय आरो मोसौखौ थुखैखांनानै थाव गुबैजों फुनखांनायनि उनावहाय बेफोरखौ गाब गाहोनाय समायना जाहोनाय बेफोरबायदि जाथाय माने बेफोर खालामो नोंथां बेनि उनावहायसो जोङो नै मानसिनि-मानसिनि फोरबोखौ खुङो। मानसिनि फोरबोआव जोंहा माने ओइदिनखालि जोङो गेदेरा उन्दैखौ सनमान होनाय आरो बेजों सिगांग्रो
औ
बिनि सिगांग्रो जोङो माने बोराइ बाथौनि मुङावहाय आर'ज गाबग्रोयो आरो।
औ
बोराइ बोथौनि गुदियावहाय थांनानै दुगैस्रां लोबस्रां बाथौखौ फोसाब नानै आरो बेजों लोगोसे जों न' बां जि जोम गासैखौबो सुनानै लाग्रोयो आरोना। लानानै माने साफा खालामग्रोयो आरो बेनि उनावहायसो जोङो नै बैसागनि से दान खालार खालि
औ।
फुङावहाय बोराइ बाथौनि थानसालिखौहाय दुगैस्रां लोबस्रां लिरस्रांनानै
औ
साथि आलारि बाथि होनानै जोङो खुलुमग्रोयो बेनि उनावहाय गेदेरा उन्दैखौ अननायजों लोगोसे आरो उन्दैया गेदेरखौ मान बावनायजों माने आथिङाव हमनानै गुगुरुब खुलुमो आरो बेबायदिनो माने सिगाङो जागायग्रोयो। आरो बेनि उनाव खायफाया माने थानसालिबो थायो बयनिबो गामियावहाय। बे थानसालियावबो बयफ्रोम न'खरफ्रोमनिफ्रायबो बिदिनो न'नि बाथौ बोराइ बाथौखौ सिबिखांनायनि उनावहाय गाबै थानसालिसिम बयबो थाङो थांनानै बे थानसालियावबो जोंहा बोराइ बाथौनि मुङैनो साथि सावनानै खुलुमग्रोयो बेनि उनावहाय बयबो गामिनिजों बेजों बेजों खुलुमलायग्रोयो आरो
औ नंगौ।
अनलाय होनायलायो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदिरखौ बेबायदिनो माने अननाय खुलुमनाय मान बावनाय हाबाफारिया बेहाय लानाय जाबावो आरोबाव माने बियो जाहैबाय गामि नाङैनो बेबायदि खुर माबायो माने फालियो आरो बेनि उनाव जोंहा नैथि सानखालिसो न'खर न'खर हाबनानै
औ
न'खर न'खर हाबनानै बै जायफोरनि न'खरावहाय नि गाहायफोरखौ आरो ना गासिबखौ जेनेबा बैफोर न'खरनि गाहायफोरखौ खुलुमनानै रंजायै बाजायै बैफोर न'खरनिफ्राय बेदर खाजि संनानै दोनो खायफानि न'खरावहाय सोरनावबा बिदिनो बेदर गैयियाव बिदिनो ओरैनो आलु भाजा बायदिखौ जाहोहरो आरो माने ओमफ्राय जोंहाथ' बु बैसागुजों लोगोसे जौ लोंनायाबो मोनसे खान्थियाव दंफायो नङा होमबा। माने जोंनिया आलासिखौ जौजोंबो सिबियो आरो ओ साहाजोंबो सिबियो गय फाथैजोंबो सिबियो नङा होनोमबा। ओइदिनखालिबो माने जायनो साहा लोङो बेनो साहा फुदुंनानै जायनो गय जायो बेनो गय आरो जायनो जुमाय लोङो बैसोरनो जुमायजों लोगोसे खाजजि जेनेबा अमा बेदर बिजों फस्ताजों संनानै बेफोरबायदि संनानै जाहोहरो आरो ओइदिनखालि बेबायदि खुलियो नोंथां ओ फालियो नोंथां जोंनिथिं। दा बिदिब्ला नोंथांनिखौथिंजायनिया आलादायै फालियै जानो हागौ नोंथांनि थिखौ एसे खोन्थादो नामा?
औ औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' एसे फालिनाय खान्थिफोराथ' गासैनियाबो समानानो जायो। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैथिंबो जाय
औ
ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि ओ मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो बे सानखालिनो फुङावनो मोसौखौ थुखैनानै एबा सोरबा सोरबा दैमाफोराव लांनानै थुखैयो एबा सोरबा न'आवनो थुखैयो। थुखैनानै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थाव गुबै फोननाय एबा मोदोम ओ मोसौनि मोदोमाव गाब होनोनाय लाव फान्थावजों खुबैनाय बायदिसिना खामानिखौ मावनाय जायो बेखालि
आरो लोगोसे बे खालि जोंना बर'नि गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जायखौ बुङो जोङो सेजौसे रोखोमनि ओ ओंख्रिखौ बे सानखालिनो नागिरनाय जायो। मैगं-थाइगंखौ नायगिरनाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला आहा बैसाग दाननि से अक्ट' ओ मानसि बैसागु बे सानखा खालि बेखौ
बेनि ओंथिया बेनोदि जोंहा ओ गोदान बोसोरजों लोगोसे गो गोबां बेराम आजार फैयो बेफोर बेराम आजारखौ ओ देहा ओम जोंनि रावनिबो सोलेराव जायाथों होननानै बिनि थाखाय बे फुंखा जानाय हाबाफारि
औ औ
जेबो सिखारनानै दुहैस्रां-लोबस्रां आं ओ उन्दैया गिदिरफोरखौ खुलुमो गिदिरफोरा उन्दै
ओ गासैबो दुगैस्रां-लोबस्रां थानसालियाव थाङो। थांनानै एबा जोंनि बाथौलयाव थांनानै आर'ज गाबो
ओ बेनिफ्राय बे साननिफ्राय लानानै बांसिनानो सोरबा सोरो बबा बबेबा गामियाव स्नि सानसिम बबेबा गामियाव ओ मास मोनसे एबा दान मोनसे
औ
जायो मागिनाय ओ माइरं बिनाय
औ
बा रां लानाय बेफोरो जायो आरो बेयाव साफ्रोमनिबो न'आव हाबनानै बायदिसिना मागियो सोरबा हानायफोरा माइरं हरसिगोन सोरबा हानायफोरा रां हरसिगोन बेयाव रावनियावबो जेबो दिडिमान्ड एबा थि थिनानै गो दोननाय गैया सोर गोसो जेसे हायो हरनो हागौ हायो। आरो आ बबेबा बबेबा गामियाव बा बबेबा बबेबा जायगायाव नुनो मोनदों। जोंहा जेब्ला मोसौ बैसागु एबा मानसि बैसागु सानखालि खेला गेलेनाय होनाय जायो।
बै खेला गेलेनाय बादायनायखौ होनायनि गाहाय थांखिया बेनोदि ओ गोदान बोसोराव एबा आ जोंनि गेलेनायजों गेलेनाय जों जोंनि
बेनि थाखाय बे खेला गेलेनाय बादायनाय बेखौ होनाय आरो खेला गेलेनाय बादायनायखौ
बेयो सामफ्रोमबो थाबाय थायो। थायो ओ बेखौ लानानैनो बे खेला गेलेनाय बाद खौ होनाय जायो आरो नोंथां
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन।
औ खोनादों आं दे बिदिब्ला।
औ रायलायनो गोजोननाय मोनबाय।
औ दे